जाबायना
औ आंबो मोजाङैनो खोनादों
औ नोंथां खुलुमबाय
नोंथांनिसिमबो खुलुमबाय दा जोंहा दै ज्लां बोथोराव आबाद मावनाय बेवहाय थादोंमोन ना सिगां समावहाय जों सावरायनायावहाय
औ औ
बेखौनो एसे सावरायबावनोसै नङा होमबा
नोंथाङासो बैसागुफोरनि बैसागु फोरबोनि सायावबो सावरायजागोन नोंथां
जायो बैसागुआवबो जायो बैसागुनि बादैबो दा आंनो आंनो सावरायग्रोनो नामा
औ नोंथां दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जेनेबा बैसागु फोरबोखौ माबायसाहाय फालियो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नोंथां
दा बैसागु होनब्लाथ' जों मोनथिखायो जोंनि मोनसे मा होनो बोथोरजों सोमोन्दो थानाय मोनसे जोंनि गेदेद रंजाथाइ फोरबो होनजायो जायनि जे फोरबो फैब्लानो माने जोंनि गोसोफ्रा रंजाखांनायजोंनो मा खालामगोन मा मागोन बेफोरबायदि जायो आरोना
बावो आरो औ
दा बैसागुखौहाय जोंनियावहाय सैथ्र मासनि जोबथि साननिफ्राय फालियो होननानै बुंजायो जोंनियावहाय
औ औ
जोंनियावहाय ओरैनो सरासनस्रायै बा मानि आङो जोंनियावहाय जेरै फालियो बेखौल' आं होनलांनोसै नङा होमबा
औ औ नोंथां फोरमायजागोन
दा जोंनियावहाय बे सैथ्र' मासावहाय सैथ्र' मासनि जे जोबथा सानखालि जेनेबा थामजि जेनेबा थाम थाम थामजि खालारानो खोमा बेवहाय जोंना मा खालामो गोखा गोखैसो जाजेनग्रोयो जोंनियावहाय
औ औ
सिगाङावनो गोखा गोखैसो जाजेनग्रोयो जेरै गोखा गोखै होनोब्ला जेनेबा हाग्रायावनो मोननाय बा बारि बागानाव मोननाय जेनेबा रायदों बिलाइ रायदों बिलाइ मानि जि जि मानि गोखा गोखै मुलि सिस्टेम आरोखि गासिबो लाफा सायख' बुरि थखन बेबायदिनो रायदों बिजौ खार'खान्दाय बिजौ
औ
जों जिखौहाय जेनेबा मुलि हिसाबैबो जायोना बेखौहाय गोखा गोखै होननानै जों बेखौहायनो मानि बे सानावनो जोंनियावहाय अमा लानानै लायनायफोरखौहाय सिथारो आरोखि जेनेबा न'खरसे न'खरनैजों जेनेबा बैसागुआव जानायनि मुङैहाय अमा फिसिनानै दोनखानाय जायो नालाय
औ औ नंगौ।
जोंनो बे गोखा गोखैखौ एवनानै जायो आरोखि आरो बे खौहाय जोंनियावहाय फोथायनाय दङ' आरोखि जेनेबा गोखा गोखै जायोब्ला
फैबाय थानाय समफोरावहाय माने जों बेमार आजारजोंहाय एसेबाबो जोङो आरायग' मोनोबा सोरनावबा जेनेबा बेमार आजार दङ'ब्ला बियो गायो होननानै जोंनियावहाय बा मोजां जायो होननानै जोंनाव फोथायनाय दं आरोखि।
औ नोंथां
उम दा बेबायदिनो जोंनियावहाय बे सैथ्र मासनि जोबथा सानखालि जेनाखि बैसागु जागायजेननाय बियो जोबनानै थाङो।
औ औ
बिनिफ्राय बैसाग मासनि से दानियावहाय दानावहाय जोंनियावहाय रायजोयैनो मोनसे गोदान बोसोरनि मुङैहाय जेनेबा इसोरनिसिम जेनेबा आर'ज गाबनाय बेखौहाय जोंनिया उम गामियैनो आहुथि सावनानै गेदेेरफोरा उन्दैफोरनो बोर होनाय बा उन्दैफ्रा गेदेरफोरखौ मान होनाय बेफोर बायदि उम फालिनाय जायो बैसागनि से खालारावहाय
औ औ।
बिनिफ्राय जोङो साहा मुरि बायदिसिना माने जालायो। जेनेबा आहुथि सावखांनानै बिनिफ्राय जेब्लाना खि मोनाबिलि जायो बे बैसाग दाननि से अक्ट'खालि बे मोनाबिलिनिफ्रायनो बा आवाथि सावखां नायनिफ्रायनो मा खालामो सेंग्रा बा सेंग्रा सिख्लाफ्रा सिख्ला ओ ओहो सेंग्राजों सिख्लाजों माने ज' जायो आरोखि उन्दैफ्रा उन्दै ओ जेनेबा एसे
बिहामजोफ्रा बिहामजो बेबायदि आरोखि बोरायफ्रा बोरायफोर माने बेबायदि ज' ज' जालायनानै जोंनियावहाय मानि सउन्द सिस्टेमसो लानानै रंजानायखौ नुयो आरोखि उम गामि गामि‌। रंजाहैयो जेनेबा जोंनियावहायथ' नोङो जौ बिदैखौ बांसिन होयो बैसागुआवहाय। उम इदिनो बांसिन साहा आरि बेफोरखौहाय माबाया आरोखि होनाय जाया आरोखि बे जौआनो जोंनियावहाय गुदि होनजायो आरोखि जौ बिदै बांसिन गोरानखौ होनाय नुवा आरोखि नाथाय मानि जौ गोरानफोरखौबो खायसे खायसे न'खरावहाय होयो आरोखि। खिन्थु बांसिनानो जौ बिदै बेखौहाय जोङो माने बैसो जानायफोर बा सेंग्रा सिख्लाफोर माने एसे एसे बयनियावबो लोङै लोङै रंजा जायो आरोखि। बिनिफ्राय उन्दैफोरा बेफोरखौ लोङा आरोखि थेवबाबो बिसोरो मानि न'खर न'खर रंजानानै ओरैनो सोरबा मैगं हरनाय सोरबा एसे फायसा हरनाय बेफोरखौ मागियो आरोखि ओम। दा बेबायदिनो जोंनियावहाय खमैबो सानथामसिमल' आरोखि मानि बारायावहाय सानथामसिम सानथामनि बारा जाया आरोखि ओम बेबायदि रंजानाया बिनिफ्र सानथामानो बांसिन होनजायो बेनिफ्राय जोङो मैगं आरिबा फैसा मोननाय आरिनायजों जोङो सोरनिबा मोनसे से न'खरावहाय ज' ज' जानानै मानि बेफोरजों
माबा मोनसे बेदर आरि बा जाग्रा मुवाफोर बायनानै जायो आरोखि बिनिफ्रायनो जोंनिया जोब्बाया होनजाबाय बेनिफ्राय रेरेद थेरेद सोरबा सोरबा मानि साफा सानै बैसो जानायफोरा गिदिंलाबायनानै जेनेबा लोंनाय जानाय बि थाबाय आरोखि बिदिनो रेरेद थेरेद खिन्थु सानथामसोनि उनावहायनो जोब्बायानो होनजाबाय जोंनाव। नोंथांमोननि जों माबायदि फालियो ओरै
ओ दा ओ जोंनिथिं माबायदि फालियो होनबा ओ आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनिसै। जेरैहाय जोङो बैसागुखौ ओ एप्रिल दाननि ओ जिबा खालाराव फालिनायखौ नुनो मोनो आरो।
उम उम
बेहाय जोङो बैसाग ओ बैसागुखौथ' ओर सातदिन फालियो जोङो ओरैनो। नाथाय जों बेखौ मोननै रोखोमै फालियो आरो जेरैहाय मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु बिदि फालियो आरो गिबि खेबावनो जोङो मोसौ बैसा बैसागुखौ फालिग्रोनाय जायो आरो बेयाव ओ मोसौ बैसागुखौ फालिनोबा जोङो मोसौ थुखैनाय जायो बे मोसौ थुखैनायाव जोंनो गोबां बा आगजु एबा मुवा बेसाद बिदिनो फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं नांगौ जायो जेरैहाय फानिलाव हालदै फान्थाव थाराय बिदिनो दिग्लि लिथि पाट बिदि नांगौ जायो आरो आरो बेफोरखौ जोङो फिसा फिसा हाना लायो आरो हाना लानानै ओ औवानि खाथि जिरनानै बेखौ माला सुयो माला सुनानै जोङो बिदिनो मोसौ मोसौनोबो गानहोयो आरो न'नि उखुम मुन्दा एबा मोसौ दोननाय न' जायखौ मोसौ गुलि होनना मिथियो बेयावबो थिखांना दोनो आरो जोङो औ बेनि उनावहाय जों मोसौखौ थुखिनो ओ बिदिनो फुख्रि बिदि दैमा फारसे लाना थाङो आरो बिदिनो बेहाय जोङो लांनानै मोसौखौ औ बिदिनो जा मैगं थाइगं हानाय बिदि जा जा बेसाद दङो मोसौखौ थुखैनाय बेफोरखौ लानानै सारै सारै आरो गोदोनि खुगा मेथाइ मोनसे दं बेखौ खनै खनै मोसौखौ थुखैयो आरो नोंथां आरो बेनि उनावहाय जा मोसौनो गानहोनाय जा दिरुं बे दिरुंखौ खौबो जोङो बेयावनो बाउना फैयो आरो दा बेनि उनावहाय जोङो मोसौनो ओ जेनेबा मोसौनो फथा फोनो आरो फथा गोसोम जेरै जायखौ जोङो खानथा सारायफोरनिफ्राय जों हल'नानै मोनो बेखौ जोङो हल'नानै थाव गुबैजों लागायनानै मोसौनो फोनना होयो आरो बेनि उनावहाय जोङो जा औवा औवाखौ जोङो बिदिनो थुख्रा थुख्रा मोनथाम दानना लानानै बे हांगारखौ फोननानै ओ मोसौनो जोङो बायदिसिना महर आखिनानै होयो आरो बेयाव मोनसे फोथायनाय दं जे बे जेनेबा गोदोनिफोरा बुंदोंमोन जे ओ मानो बेफोरखौ खालामनाय जायो होनब्ला जेरै गोदो बिदिनो ओ न' गोबां बारा गैयामोन अरनबारि बिदिमोन नालाय बेयाव बायदिसिना मोसा मु फुर थायोमोन आरो जोङो गोदो मोसौफोरखौ बिदिनो सारान हेंगारना होयोमोन नालाय एंगारना होब्ला ज मोसौ मोसौफोरा जेनेबा मोसा मुफुरफोरा मोसौफोरखौ अर थारोमोन बिदि खहा खालामोमोन आरो बिनिखायनो ओ जि गोदोनिफोरा बुंदों बिदि बिदि गाब फोनना होयोब्ला ओ मोसौ जेनेबा जिब जायबा जेनेबा मोसा मुफुरफोरा गावनिनो लोगो साननानै जेबो खहा खालामा बिनि थाखाय बिदिखौ फोनो होनना बुंदों आरो आरो बिदिनो दाबो जोंनियाव बिदिनो मोसौ खौ बिदिनो फोथावनो फोननानै उदाङै हेंगारना होयो आरो बै
उम
बे फोथाराव गांसो जानो थाखाय दोनदाल होनाय जायो। नाथाय बै सानखालि मोसौनि सान नालाय बेनिखायनो जों मोसौखौ उदाङै हेंगारना होयो आरो बिनि उनावहाय जेब्ला मोसौ खानो सम जायो अब्ला मोसौखौ लाना फैनानै बिदिनो मोसौनि नामावहाय ओ सोरहाबा बिदिनो खाला होयो थुगि होयो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो मोसौनो जा मोसौनो दिरुं एबा फागान होननाबो मिथियो जायखौ जों फाथोजों फाथोजों बानायो फाथो बेजेजों औ बेखौ जोङो मोसौनो बावो आरो नोंथां बेखिनिखौ फालिनानै जोंनि मोसौनि साना बारो आरो आरो बेनि उननिफ्राय जा एक थारिक एक थारि एकनिफ्रायहाय जोंनिया एक थारि खालिसो जोंनिया बै गोखा गोखै मैगंखौ जानाय जायो आरो नोंथां जेरै ओ खुंखा बिलाइ औ खुंखा बिलाइ दिंखिया मानजिया हेेलांसि बिदि बायदिसिना गोखा गोखै खाथुमना जायो आरो जा नोंथाङा बुंलांखादो बेफोरखौ जानो हायोबा जोङो बेमार आजारनिफ्राय बारग'ना मोनो होननानै आरो बेनि उननिफ्राय जा ओ दुइ जेनेबा नैथि नैथि सान जोंना बे सानखालिनिफ्राय मोसानाय जायो आरो जेरैहाय फुङावहाय सिखारनानै बिदिनो साखोन सिखोन जानानै गावबा गावनि म न्दिर एबा ओ थानसालियाव बिदिनो खाला लायो आरो सोरा बिनो थोगिबो होयो बिदिनो आरो जोङो गदोरफोरनिफ्राय बोर लायो आरो जेरैहाय आइ आफा आबै आबौ आदा आबौ बिसोरनिफ्राय जों बोर लायो आरो। आरो बिसोरबो जोंनो बोर साबस्रियो आरो दा बिनि उनावहाय जोङो गामिनि जा मन्दिर बे मन्दिरावबो थांनानै जोङो आलारि बाथि लगायहैयो आरो आफा इसोर नाव जाहाथे जोंनि बे बोसोरा मोजां मोजाङैनो बारग'लांथों होननानै। आरो बिनि उनावहाय जा ओ गोदोर गोलाव सुबुं बेनियाव जोङो बिसोरनावबो जोङो बोर लायो आरो। ओ जेरैहाय बिसोरबो उन्दैफोरनावहाय बोर सानस्रि बिदि आरो- बेनि उनावहाय जोंनिया ज' ज' मोसानो ओंखारो आरो बिनि उनावहाय जेरैहाय ओ जोंनि बर' आइजोफोरा बिदिनो बायदिसिना समायना रमायना गाब गाननानै गाबनि जि जि जोम गाननानै मोसायो आरो जेरैहाय ओ गाननाय जोमनाय होनब्ला जेरै दख'ना बिदन गोमो आर'नाइ हास्रा गोज्जा ब्लाउस गोजा आरो बिदिनो। ओ खानाय खफायाव बिबार थुयो फथा आसान बिदि गाननानै समायना रमायना समायना गाबनि बिदि गाननानै मोसायो आरो हौवासा फोरा गानो होनब्ला जेरै गामसा गामसा गोथां आरननाइ फास्रा आरो गिन्दि गस्ला बिदि गाननानै मोसायो आरो जोंनिथिं आरो दाथ आथिखालाव आरननाइनि गस्ला आरो आरननाइनि गामसा बिदिबो ओंखारबाय नालाय बेफोरखौबो गानना नो सै आरो जों नोंथां आरो जोंनि जा बर' हारिमुनि सिन औ औ जोंनि समाबो जानोसै नोंथां बिदिबा जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनाय जाबाय नोंथां। गोजोनथों औ औ